हेल' औ नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां औ आं नोंथांनो नोंथांनो आङो माबा मोनसे जि दानायनि सायाव रायलायहरनो सावरायनो हरनाय जा मोन नालाय रायलायनो हागोन ना औ। औ औ दा जोंनि ओनसोलाव नैबे बर'फोरा जोङो दख'ना दानायखौ जोङो बांसिन गावबा गावनो गावनि आखाइजों दानानै गाननायखौ साबसिन गाननो मोजां मोननाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां औ आमफ्राय दा जोङो दख'ना औ। दखनाखौ जोङो गावनो आखाइजों जोङो खुन्दुंफोरखौ मोजाङ यै साथुमनानै लानानै जोङो न'आवनो सोंनानै दानो आगर गोनां बायदिसिना आगर दावराइ मोख्रेब बेबायदिनो नाब्ले आगर बेफोरबायदिखौ साजाय साजाय मोजां लानानै ओ दानाय जायो आरोखि जों बानायनानै। दा ओमफ्राय जोङो बिखौ जोंनि आखाइजों दानाय दख'नाया ओ गाननो थाखाय गरम बोथोरावबो मोजां जायो। ओमफ्राय गाननायनि थाखाय जोङो बिखौ जोङो न'आव मोजाङै खालामनानै दानानै गानो आरो माखासे बेलायाव जोङो फाननोबो हायो बिदि आरोखि। ओमफ्राय। बायदि रोखोमनि रं जेनेबा रं थायो बिफोर फोर जोङो माखौ मोजां मोनो बेखौ लानानै बानायनानै गावबागाव मोजां मोननाय साइसनि लानानै बानायनानै दानो हायो आरोखि। ओ जोंनि दायो जोङो आखाइजों बे सालखुन्था थार माखु बिफोरखौ लानानैनो जोङो दायो ना थाय दा गोदान मुगायाव जोङो माखासेखिनि मिसिनखौबो बाहायनाय जायो आरोखि जोङो दानि मुगायावहाय औ बायदि रोखोमनि मिसिन दङ बिदि जोंङो बे मेसिनजों दायोब्ला जोंङो। औ औ।
खोनादोंना।
औ माबा औ माबाफोर सोंनोबा सोंनो हागोन दे नोंथां दे।
औ औ अब्ला नोंथां ओ नोंथाङा जे होनदोंमोन ना बर'नि। जि दानाय बर आइजोफोरनि जि दानाय दा। बे जोंहा जि दानायावहाय माखासे। जे मा होनो बर'नि आगजुफोर ना जे। जानायाव गोनांथि जानाय आगजुफोर बाहायो ना मुवा बेसादफोर बाहायो। बे मुङा बेसादफोरनि मुं। नोंथाङा ओ मोनथियो नामा बा बिनि मुंफोरखौहाय बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन आंङो नोंथां खोनासं संदों अब्ला जोंङो सि दानायाव फाय ओ गंनै फुथुल गनसा फिसा फिसा खालामनानै जिंआवहाय सिथिफेन लागायनानै जोंङो बेखौ सिखौ दखनाखौ राफोद खालामनो थाखाय फुथुल थुनानै लानाय जायो बे खौ फुथुल होनो आरो आमफ्राय दाना बेनिफ्राय माखु माखु दङ बेयावहाय जोंङो मुस्राखौ सोनानै लायो बेजोंनो दानाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय दाथ जोंनि आखाइजों दानाय नालाय सालखुन्था जोंङो मोनब्रै ओ जखा खालामनानै गायसननानै लानाय जायो आमफ्राय गोजौआवहाय बिदिनो आगर बा अन्थाइ बो दुरुंजों खानानै लानाय जायो। बेनिफ्राय गान्दै नांगौ जायो रासो नांगौ जायो। आगरनि थाखाय गुना नांगौ जायो। बिदिनो आरो दंबावो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि ओमफ्राय नोंथांङाबो एसेनो हागोन ना
औ औ ओ आगरनि बे जि दानायावहाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादखौ होनदोंना नोंथाङा? ना माखौ होनदों?
औ बेखौनो होनदों आंङो बे आगरनि दानायाव हाय मुवा बेसादा गोनां जायो ओमफ्राय माखासेखौ आं खिन्थानाय जाबाय माखासेखौ नोंथाङा मोजाङै मिथियोबा एसे खिन्थाबावनो हागोन आरो
अ अ औ हागोन नोंथां ओ जों दाथ ओ जि दानो थाखायथ माखासे आगजुफोरनि बा मुवा बेसादनि गोनांथि जाखायो नङा होमबा ओ जोंङो जिखौ महर होनो थाखाय जेनेबा जों मा मा दादों जेनबा दखना ना गामसा ना सादोर ना आरनाइ नङा होमबा जोंङो खौ नायनानै जों माखासे आगजुफोरनि गोनांथि जायो जेरैहाय जोंनो जिदानो थाखा गिबियाव यावनो जोंहा खुन्दुं नांगोरखागौ नङा होनबा ओ बेबायदिनो जोंङो खुन्दुंखौहाय नांगौखिनि लागोन नों गांबेसे दखना दायोबा गांबेसे लागोन बिनि हिसाब लानानै जों खुन्दुंखौहाय बाजाराव बायो आरो ओ बिनि उनावहाय जोंनो नांगौ जे नोंथांङा बुंदोंमोन ना साल खुन्था होनदोंना ओ बे सालखुन्थाखौ जोंहा थं थंब्रै नांगौ आरो ना उम ओमफ्रायहाय बेबायदिनो जोंहा थार नांगौ माग खु आमफ्राय बबिन‌ ओ आरो बिदि बिदिनो मुस्रा ओमफ्राय बे खुन्दुंखौ सानो बा ओ मा मा होनो बिखौ ओ थुुनोना जोङो खुन्दुंखौ सिगांनो दानो थाखाय खायबा सोंनो थाखाय जोङो थुनानै लाग्रोयो थुननो थाखाय जोंहा दाङा ना था आ ओमफ्राय सोरखि गिदिर नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो जेब्ला थुनखांनानै खुन्दुंखौ माइदि दि होयो होमबा जोङो माइदि होनो थाखाय सोरखि फिसा नांगौ आरो ना ओ बेबायदिनो आरो जोंहा ओ माखासे दंबावो जेरै रासो नो रासोखौबो जोंनो बे खुन्दुं खौहाय महर होनो थाखाय बा खुन्दुंखौ जोङो खायो आरोना रासोआवहाय ओ जोंहा खायथाजों खायो बा जो बारावनो मोनो बे खायथाखौबो ओ जों बे खायथाजोंहाय रासोआव महर दिखाङो आरो ना खुन्दुंखौहाय ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा नांगौ ओ फुथुल जेरैहाय गुस्थि दख'ना दायोबा बा गामसा दायोबा जिखुनु जि दायो रोंबा जोंङो ओ गुस्थिखौहाय दख'नानि जा‌ रुगुं गुस्थि बेखौ राफोद जाहो होनो थाखाय जोंनो फुथुल थुनांगौ आरोना बे ओ फुथुलखौबो जोंहाहाय ओ गनजों बा दंफांनिबो जानो हागौ बा औवानिबो जानो हागौ जोङो लावथि बायदि फिसा सै सैनानै आरो ना गनसा बायदि सैनानै जोंनो ओ‌ लानाय जायो आरो बेयावहाय मालाबा जोङो बेयावहाय बे गुस्थिखौ थुनो थाखाय बिदिनो पिन बा सिफटिपेन बेफोरखौ बाहायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहाथ' आथिखाल गोदो जोङो आखाइजों खननाय नोखौ बाहाय हायोमोन ओ‌ नाथाय आथिखाल जोंहा मा माखासे मानि थाब जानाय बा ओ जों मानि दानाय आथिखालथ' बय बो ओ‌ बांसिन जे खामानिजों जोङो थाबसिन मावनो हायो बा खामानिखौ थाबसिन फोजोबनो हायो बेबायदिखौ बयबो नोजोर होयो नङा होमबा ओ दा बेबायदिखौ नायनानै आथिखाल जोंनाबो मा नोनि बेलायाव आरोना गोदोनि जे आखायजों खननाय हासुं लानानै आखाइजों जे खनोमोन ना ओ बिदिखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनला आरो माने रेडिमेद जे बा जारावहाय होनानै खुन्दुंखौहाय खायनाय जायो आरो नोआवहाय ओ बेबायदिनो नो‌ नांगौ आरो गरखानांगौ जोंनो जे थांलाय फैलाय जोङो दख'नाखौ खौहाय दानो थाखाय बा बेनि ओ‌ जोङो बेबायदि दालांबाय थानो थाखाय जों बा माकुखौ जोङो थां लाय फैलाय खालामनो थाखाय जोङो गरखा नांगौ गरखा गानानै जोङो ओ माखुखौहाय थांलाय फैलाय खालामनो हायोबा जों महर सिखार होनो हायो आरो ना। ओ गरखायाथ' आथिखाल जोंनि ओनसोलाव आरोना बिदिनो बयबो बर' आइजोफोरा हाय ओ गरखा गंनै बांसिन दानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोथ' बिदिनो गरखा गंब्रै गरखा गंबा दानाय खोनादों आरो बेबायदि दायोमोन होननानै नाथाय जोंनि ओ दा आथिखाल समाव आरो बांसिनानो ओम बा जोंनि ओनसोलावहाय ग' खा गंनैजों दानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो जिखौ जों आथिखालथ' जों माने दहाइ गोलाव थोथ' माने सिथ्लाफोराव लामाफोराव सोङोमोन नङा होमबा जिखौहाय। ओमफ्राय आथिखाल मानि ओ बे जि सोंग्रा द्राम बानाय थानाय दंफांजों बानायो आरो द्राम दा जों बेबायदियावहाय सो सोङो आरो बांसिनैहाय दा जोंहा द्रामाव सोंबाथ' जोंनो राज होखौ नांखागौ ओमफ्राय बिदिनो बबेन सोनो थाखाय जोंनो ओ माखासे हन्देल नांगौ आरोना दायो स्टेेनड नांगौ आरो बेयाव ममेन्ट सोनो थाखाय हिसाबनि बानायनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो जेब्ला ओ माहोनो बे ओ मा होनो सिखौहाय जोङो आखाइजों सोङोब्ला आरो ना द्रामाव सोङा लासेनो जोङो आखाइजों सोङोब्ला जोंनो ग्रिल नांगौ जायो जे बबिन सोग्रा माखासे माबा थायोना गुना सोनानै बा औ बेबायदिनो गना सो एबा लहा सो फिसा फिसा लहा बेबायदियावहाय जोङो ग्रिलखौ बाहायनाय जायो आरो आखाइजों सोङोब्ला न'आवनो जेनेबा सिथ्लाफोराव लामाफोराव सोङोब्ला जोंनो ग्रि फिन्नांगौ ओ जि सोंनो थाखाय दा बेबादि बिदिनो आरो गनसाफोर नांगौ सेवारि नांगौ आरो गोबां। नांगौ जायो आरो ना माखासेनि मुंखौ आंबो बावबाय।
ओम
खोनादोंना नोंथां?
औ
औ औ ओ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ जोङो बर'आवहाय आरोना बर'नि माखासे दख'ना दानायाव बेवहाइ जों म मा आगर फोर बाहाया बुंनो हागोन नामा
बुंनो हागोन आं नोंथां आङो आंनि मिथिनाय बायदि आं खिन्थ नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ दैमा आथिं औ मा आथिं फारौ मेगन खांख्रिखला आगर नाबले आगर ओमफ्राय बैग्रि बिबार आगर उदाम आगर
औ
ओमफ्राय बिदिनो आगर गुबै बेफोरबायदि दानाय जायो आरोखि आरो गोबां दङ' दा आङो बेखिनिखौ मिथिनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां
अ' औ दे नोंथां दे अब्ला गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ औ दे। दे औ दे।